औ हेल'।
हेलौ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ जोबोद मोजां आंना बलिमा एसे खोन खोन जादोंथ'। एबाराव खोना हाबाय।
आं खोनादों नोंथां आंना आंनि फारसे क्लियार। आ गिबियावनो नोंथांखौ आ। गिबियावनो नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय
नंगौ बरायबाय नोंथां। नोंथांनि हामलायथि जासिनायखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय।
लोगो मोनना गाहाम मोनदों आङो दायो जों सानैनि गेजेराव सावरायनो लादों सोलोंथाइनि सायाव इडुकेसन बुङो जायखौ इंलिसाव।
नोंगौ।
आ दा। जोङो। सानैजों बे सोलोंथाइनि सायावनो जेसेबां गुरै हायो एसे सावरायनो नाजागोन गोथौयै बेनि सायाव आरो जोङो। बिनि सायाव मा मा बिहोमा दङ जों बिनि सायावबो सावरायगोन नङा होमबा‌? दा आंनि फारसे ससे आं खेमफोरथिग्रोनोसै नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन बेनि उनाव खोनादों नोंथां।
फैयाखैयमोन नोंथां दे खनसे।
औ दा आं गिबियाव बुंग्रोनोसै होनबा खेम्फोरथि बुंग्रोनोसै आं। दा जों बर'आव बुङो सोलोंथाइ नङा होनोमबा?
औ।
सोंलोथायानो जाबाय। गियाननि गुदि बुंद्रायबाबो बांसिन नङा नोंथां मिथिबाय? सोलोंथाइ गियाननि गुदि सोलोंथायानो सुबुं समाजखौ मोजां लामाजों मोजां लामाजों दैदेनलांग्रा सुबुं हारिखौ
मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायथि होग्रा आरो सुबुं समाजखौ मोनसे।
ओं। बेन्दोंआव खानानै लाखिग्रा हादरखौ हादर हादरसाखौ आरो बुहुमखौ खाबथानानै लाखिग्रा मोनसे लामा मोनसे गाहाय बे सोलोंथाइ नङाबा दिनै बुहुमाव सोलोंथाइ नङाबा दिनै बुहुमाव। आ मेगन नुनाय नङामोन मानो होमबा सान-सानावबो जों खोमसि बायदि नांगौमोन। जोङो गावनि गोसोनि सानस्रिफोरखौ गुवारै बेखेवनो हानाय नङामोन। सोलों थायानो बेखायनो जाहैबाय बेखौ साननायनि गुदि लामा औ बे सोलों-सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो दिनै गुलुगाव खाना जा जाजोबगौमोन।
सोलोंथाइनि जोबोद ओ गुवारै बेखेवलांबाय दा जोंनिनो सोलोंथाया आंथ' माने गोबां थायो नालाय दा खामानिनि सोलोंनाय दा जेनेरेल फरायनायाल' स सोलोंनाय नङा माखासे
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
सोलोंनाय थायो। बेजों लोगोसे जोङो
औ आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथां। गिबियाव सुबुङा जोनोम लानानै मानसिया जोनोम लानानै जेब्ला जोङो गिबिसि गियानखौ बिमा बिफानिफ्राय लायो नङा होमबा? बिमा बिफानिफ्राय आरो गु ओ गुरुनिफ्राय जेराव जोङो बा बोसोर ब्रै बोसोर जानाय लोगो लोगो जों फरायसालियाव थाङो। आं बै सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो लादों जों सानै नि बे फरायनायनि सोलोंथाइनि सायाव
थारैनो।
दा बिनि सायाव खेब खेवफोरदो।
ओम ओ जोबोद मोजां ओ नोंथाङा जाबायदि आयदाखौ सायख'दो दा जोङो सोलोंथाइखौ नोंथाङा जेरै एसे आवगायाव बुंबाय बे मोनसे इउनिभार्सेलनि मोन से गोजों थांनानै थानो हानायनि लामा दा बुंनो थाङोबा जोङो बुहुमाव बेसेबां माने ब सोलोंथाइ मोननाय हादर गिदिरखौनो लाबाय आङो हादर बा मान सि दा बैसोर बायदि मानसियासो बु हुमनि मोजां मोजां खामानि मावनानै ओ बुहुमखौ दैदेनगासिनो आरो बुहुमाव मोजां खामानि मावनानै गुबुननोबो होगासिनो आरो दा जोङो गुबैयाव नोंथाङानो बुंनाय बायदि सासे ग थ'आ जोनोम जानाय लोगो लोगो बेयो सासे बिमा सासे बिफा ओ बिबौ बिबै गामियाव बिदा बिब' बिसो सोरनि गेजेरनिफ्राय बियो गा फारफ्रोमसिमबो जोनोम जानाय लोगो लोगो बियो नुयो खोनायो
बेखौनो बेयो सोलोङो आरो उन्दै-उन्दैयाव दा बुंनानै ला बुंनानै लानो हायो जोङो सासे ओ बर' गथ'आ बर' न'खराव जोनोम जादों
नंगौ नोंथां
दा बियो बर'निखौनो सोलोंगोन खिन्थु बे गथ'आनो बर' नखराव जोनोम जा दोंबाबो एसे मानिबा ओ उसुबिदायाव एसे गामिखौ नागारनानै सहर मोखाङाव थाफैयो दा बे गथ'आनो ओ बर'खौ रायलायनायखौ नागारनानै गुबुन रावै रायलायनायखौ जों मोननो हायो बेनि बेनि
औ गुबुन रावखौ बियो आजावनानै लानो हागोन मान गोरलैयै नङा होमबा।
जोङो जोनोमाव रावखौबो जों माबा खालामनो हाया आरो। ओ मा होनो ओ बे बियो बेखौनो रोंथारगोन होननानै जों बुंनो हाया जे ससाइटियाव नुदों जे सस ससाइटियाव बेयो थांनानै थागोन बे बे ससाइटियावनो बे खुनु गियानखौ सोलोंनानै लागोन आरो जेरै जोङो नोंथाङा एसे आवगायाव बुंनाय बिमा बिफानिफ्राय लाबाय बेनिफ्राय जोङो फरायसालियाव थांबाय फरायसालियाव जोङो जा बेसिक फोरोंनाय जायो दा बेखौ सोलोंबाय बेनिफ्रायनो लासै देरनानै जेब्ला सास से मानसिया ओ मथा मथि आंनि अनुमान मोजां गियान सोलोंहानाया दाइन बोसोरनिफ्राय जिब्रै बोसोरसिमनि गेजेराव दाइन बोसोरथ जिब्रै बोस सोरनि गेजेराव सासे ओ मानसिया हौवा जा हिनजाव जा बे समाव मो जां जुदि फारफ्रोम बिथिंबो मोजां गाइड खालामोबा डिसिप्लिनखौ मेेनटेनेन खालामनानै होयोब्ला बेयो थारैनो सासे मोजां गियान गोनां सुबुं जानो हागोन आरो जेराव बेनो ओ जानायनिफ्राय मोजाङै जों जोथोन लानानै होनांगोन माखौ जानांगौ माखौ लो लोंनो नाङा। माखौ लायोबा जोंनि देहाया खहा जायो बेफोरखौ बे एभ्रिथिं माने सासे मानसिनि थाखाय बबे बुस्थुवा मोजां बे बुस्थुखौनो नोजोर होनांगोन आरो।
मानो होनबा जोङो आसि आसि दिन्थिना बेखौ बबे मोजां आरो
दा बिनिफ्रायसो जोङो सासे गथनि जौगानायखौ जों मोननो हायो जोङो सासे ग थनि जौगानायखौ ओ जोनोम जानायनि जेनेबा देर बोसोर दुइ बोसोराव जों रायलायनायख मोननो हायो दा जों बेहाय इसिबांसिम सासे गथनि देरनाय ग्रथखौ मोननो हाया बेयो हाजोबा बुजिसनो हाजोबा। जेब्ला। दाइन बोसोरनिफ्राय जिब्रै बोसोर। बेखिनियाव जथेस्थ' सासे गथ'खौ जों गियान सोरजिनो हा हानायनि लाहा राहा थायो आरो दा थिग बेबायदिनो नोंथां सोलोंथाइया मोनसे जिउनि मोजां लामा होग बि मानो होनबा सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे मानसिया जिउआव ओ जाबायदि थांनानै थानायनि राहाखौ लानांगौ। बे बुस्थुखौ मोन जोबा मानो बुङोबा जों साननानैनाय औ साननानै मोनो। सासे फरायनाय मानसि आरो सास सासे फरायि मानसि बेयो एखे खामानिख बेखौनो मावगोन हमनानै ला आबाद एगजामपोलाव आं एगजामपोलाव आबाद खौ हमना लाबाय दा बै फरायै मानसियाबो आबादखौ मावनो हागोन बै फरायनाय मानसियाबो आबाद खौ मावनो हागोन। फरायि मानसिनि मावनाय आब बो सेम जागोन। फरायनाय मानसिनि आबादाबो हयथ' साबसिनबो जानो हागौ सेमबो जानो हागौ बे जिनिसा जेब्ला फरायनाय मानसिया फरायनायनि माखासे गियानखौ लानानै माखासे स समाजनि खामानि मावगोन। बा गुवार नोजोरै सानगोन। अब्ला बै फरायै मानसिया बेसेबांखौ साननो हायाल'सै खामानिखौ मावनो हानाय नङा आरो फरायै मानसिया
ओरै
हमनानै ला फरायै मानसिया गासिबो आबादनि खेथ्र'खौ हालेवनाय गासिबो एभ्रिथिं थिं हाजोबो खिन्थु बियो मालाबाबो कम्पिउटार थुनानै टाइपिं खालामनानै माबा मोनसे प्रिन्ट आउट खालामनांगौ बे खौ बेयो हानाय नङा औ से मानसियानो बे फरायनाय मानसिया आबादखौ मावजोबनो हागोन खिन्थु जेब्ला कम्पिउटार थुनांगौ माबा मोनसे प्रिन्ट आउट खालामनांगौ माबा मोनसे सेन्टेन्स दानांगौ बे खेथ्रआवबा मानि जाय फरायनाय बेयो हागोन आरो दा बेल' नङा एक्जामपला बे जाहैबाय मोनसे सिम्पोल एक्जामपोल होबाय नोंथांनो दा जोङो आरो मोनसे जिउनि गुबै ओंथि बेखौ ओंथिखौ जों आंनि मोन्दांथि जों फोरमायगोन दा सासे मानसिया जेब्ला संसार जायो। बेहाय जोङो दुखु सुखु दुखु गाबनाय सैनाय बे मा कास्बि बयनिबो जिउआव दं
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
दा बेबायदि खेथ्रआव जोङो नोजोर होयोबा मरेलि गोसो लि दा दुखुआव बयबो दुख फु जायो। खिन्थु जाय ओ फरायनाय मोन बे-बेयो ओं। फरायै मानसिया सोलोंथाइ गैयै मानसिया माने बे दुखुआवनो माने गोजोमनानै खि फारग मोनफ्रोमबो जिउ नो मोनफ्रोमबो थिं
दैदेनलाङो माने।
दैदेनलांनो गोनां जानो हागौ माने बेयो गिदिंनो हाया। जानो हागौ दा जेब्ला सासे मानसि याबो बेबायदिनोमोन सेम दुखु खिन्थु फरायनाय बेहा माखासे समाजनि ओ गियाना बेनाव दङ बयनावबो जायो बिदिखौ बयबो मोनो आंल' नङा बेफोरबायदि साननायजों बियो साननाय हनाया बेना रेजें जानानै बिनि ख्रुइ साबसिन खामानि मावनो हानायनि सुबिदाखौ जों लानो हायो आरो। दा बेनो दिफारेन्सआ सोलों नाथाय आरो सोलोंथाइ मोनैनि दिफारेन्सआ।
औ नंगौ थारैन नोंथां दिनै नोंथाङा जाबायदि सोलोंथाइनि सायाव जा गुवारै बेखेवबाय थारैनो बे मोनसे बाख्नायथाव आ नंगौ थारैनो जों गोबां दिफारेन्स नुयो नङा होम्बा? गोबां फारागथि जों नुनो मोनो सोलोंथाइ गोनां आरो सोलों गैयै सुबुंनि गेजेराव बेखायनो जोङो फंसे रावजों बुंनो हायो सोलोंथाइया जिउ दानायनि गुदि नङा होमबा आरो बेखौ बुंनो थाङो फंसे रावयाव सोलोंथाइयानो जाबाय गियाननि गुदि आरो सोलोंथाइया मोनसे लाइट नङा होमबा जेराव जोङो बेयो जाबाय राव राव सोलोंनायनि गुदि जोङो सोलोंथाइ गोनां मानसिया गुबुन गुबुन रावखौबो सोलोंनो हायो नङा होमबा आरो सोलोंथाइ गोनां मानसिया गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हादराव